नोथां बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय
नोंथांनोबो जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि आयदानि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथांनियाव फन खालाम नोंथाङा खोनासंगोरदो
सावरायदो होनबादे नोंथां
बर'फोरा गाहायै आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै आङो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेयाव जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनायाव ओ आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि आबादजों नांथाबनानै आब'नि सायावनो सोनारनानै जाबोदों बेनि थाखायनो आं मोनसे आबादनि सायाव सावरायनो लादों बे आबादानो जाहैबाय फाथो आबाद फाथोखौ जोङो गावनि बर'फोरनि न'खर ओ सुंनायाव मदद होयो बे आबादाबो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो सावरायलांसै ओ फाथोखौ जोङो फोनोब्ला गिबियावनो हाखौ नायगिरनानै लानांगौ बेवहाय हाया मोजां ना गाज्रि एसे हासार गोनां जायगाखौ नागिरनानै बासिनो ना लाखानांगौ हाया बेसेबां गुवार गायगोन गुवार गायोबा ओ जिबानि गेजेराव जानांगोन। मानो होनब्ला फाथो फोनो थाखाय गुवार जायगाखौ नांगौ दा बेयावहाय फैयोबा ओ जि जि बिघाखौनो हमनानै लायदो जि बिघाखौ जोङो फाथो फैयोबा बेवहाय गोदोनि आ। आदबजों जोङो नांगोलजों एवोबा बेहाय समा बारा लागोन बेवहाय। सानब्रै सानबाबो सम नांगौ नांगौ जानो हागौ नङाब्ला दानि गोदान मुगानिजों जोङो दानि गोदान मुगानि आदबजों जोङो फैयोब्ला बेवहायो जोङो सानसेनो सानसेनि गेजेरावनो हालेवखांनो हागोन। मानो होनोब्ला जों बेवहाय गोदान मुगानि आदबजों एबाथाय ट्रेक्टरजों एवनाय जागोन बिनि थाखायनो बेवहाय सानसेजोंनो एवखांनाय जागोन बेनि उनावहाय जोङो फाथोखौहायो फोनो थाखाय बेगर बेगरखौ जोङो न'आव मोना बेखौ जोङो बेगर जोलै लाखिनो हाया जायनि थाखाय जोङो बाजाराव थांनानै एबा हाथायाव थांनानै जोङो बायनानै लाबोनांगौ जायो मोजां जोलैखौ जोङो नायनानै बेगरखौ जोङो नायनानै बायनानै लाबोनांगोन बेनि उनाव हाखौ मोजाङै एवखांनानै हाग्रा गारखांनानै मोजाङै फोनानै जों बे फोनाय दाना जाहैबाय सैथ्र दानाव जोङो फैयो एबा इंराजिनि मार्च मार्च दानावहाय जोङो फैयो
बिनि उनावनो दानबासो थानायनि उनाव जोङो भाद्रआव फाथोखौ दानो फाथोआ गोद गोजौ गोजौ जायो। दानो बेनि गेजेराव जोङो फाथोआ जेब्ला एसे जानजसे जानसे जौनाय जायो बे समाव जोङो नारजि ओंख्रि जानो थाखाय बर'नि ओंख्रि नारजि ओंख्रि जानो थाखाय जोङो बेखौहायो खानानै फोराननानै मोजां जायगायाव सोनानै दोनो बेखौनो जोङो नारजि ओंख्रि हिसाबै जोङो संनानै जायो गोदोनिफ्रायनो बेयो सोलिबोगासिनो दङ जायनि थाखाय नार जिया जोंनि बर' हारिनि गाहाय ओंख्रि बेनि उनावहाय जोङो भाद्र' फाथोखौ दाननानै इंराजिनि आगष्ट टानाव दाननानै बेखौहाय जोङो मोजां जायगा लानानै जमा खालामनानै बिलो एबा फुख्रियाव जोङो बेखौ सोमहैनाय जायो सोमहैखांनायनि उनाव बिदिनो दानबासोनि उनाव जोङो फाथोखौहायो फाथो बिगुरनिफ्राय जोङो आलादा खालामो एबा फाथोखौ जिरनानै बिगुरखौ सेवहोनानै फाथोखौ जिरनानै जोङो आलादा आलादायै खालामो बे समावहायो गोजां बोथोर जाहैयो एबा डिसेम्बर जानुवारिनि सम जाहैयो फाथोखौ बिजिरनाय समावहायो बेवहाय बिजिरखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै फाथोखौ फाथो बिगुरखौ आलादा आरो फाथोनि गनखौ एबा जों जायखौ सेरायथो होननानै बुङो बेखौहायो आलादा खालामनानै जोङो थेरायथिखौ जों बजा बजा खानानै जोङो न'आव लाबोनो गोनां जायो बेयाव न'आव लाबोनानै जोङो न'नि बेराबो ओ न'नि बेरा दुमनायावबो जों बाहायो एबा अर सावनायावबो जोङो बेजोंनो बेखौ नो बाहायो आरो फाथो फाथो बिगुरखौ जाहैबाय फाथो दिरुंखौ बेखौहायो जोङो ओ न'आव लाबोनानै जोङो फाथो दिरुं हिसाबै जोङोबो बाहायनो हायो बेखौ बस्था खानाय एबा न' नि माबा मोनसे गोनां खामानियाव बाहायनाय ओ खुन्थियाफोर खानाय बेराफोर खानायनि सोमोन्दो औ बेराफोर खानायाव जोङो बाहायनो हायो बेनि अनगायैबो फाथोखौ फाथो बि बो जोङो ओ जोङो दखानाव फानहैनानै एबा बाजाराव फानहैनानै जोङो बेनिफ्राय बेसेन मोननो हा हायखौ बेसेन्टफोरानो जाबाय दानि दिनावहायो गोबां बेसेन दावगाबाय महनाव जोङो दा ओ ब्रैजो ब्रैरोजा एबा थामरोजा बाजौ बिदि मोननो हागौ जायनि थाखाय जोङो न'खर संनायाव जोंखौ बिराद ओ मदद खालामो ओ न'खरनि माखासे गोनांफोर बुस्थु बायनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो एबा संख्रि बानलु थाव बायनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो बेनि अनगायैबो फाथ थोआ ओम फाथोजों बे दिरुंजोंनो फाथो दिरुंजोंनो जोङो बस्था बाहायो जाय बस्थाखौ माइ सोनायाव बेसर सिबिं ओ सबाय बेफोरखौ सोनानै दोननायावहाय इयुननि थाखाय सोनानै दोननायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो फाथोखौ जोङो इन उन्दुनाय ओरैनो गोलांनाय एबा जिरायनायाव ओंखाम जानायाव जिरायनायावबो बाहायनाय जायो। बेनि उनाव जोङो दानि दिनावहायो फाथो फोनाया खम जालांनो हमबाय नोंथां मानि थाखाय आं बिनि सायाव सावरायदों दानि दिनावहायो जोङो फाथ थो फोनायखौनो बिराद खम नुसै गोदोनि दिनाव गुवार गुवार फोनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव खमायनायनिफ्राय ख खमायलांबाय जायनि थाखाय जोङो फाथोनि बस्था दुरुंखौ जोङो नुनो मोन लिया गोबां खमजा खमानो जालांबाय फाथो फाथो दिरुंनि अनायै जोङो दा प्लास्टिक बाहायनाय बांसिन नुनो मोनसै माइ सबाय सिबिं बेसर बेगर बेफोरखौ सोनायखौ जोङो प्लाटिक बेखौ सो प्लाष्टीक बसथायावसो सोनानै दोननाय नुनो मोनसै जायनि थाखाय आङो बिनि सोमोन्दै नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो सावरायनाय जाहैबाय ओ
आंबो मोनसे आइदानि सायाव सरायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां आंनि फाथोनि सोमोन्दै आं रायलायनाया बेनोसै नोंथांनि सोमोन्दै साव ओ नोंथाङाबो माबाफोर मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
आङो औवानि बाहायनायनि सायाव बुंनो सानदों बिफां लाइफांजों बर'फोरनि जिउ खांनायावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खाथि सोमोन्दो दङ बिफां लाइफां गैयाब्लानो बर' हारिनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया गोबां लोरबां जायो बर' हारिया बिफां लाइफांजों नांथाबना गावनि जिउखौनो दैदेनबोदों बर'फोरा आबाद मावनायनि नि जाग्राखायनो आरो गामियाव थाग्राखायनो बिसोरो बिफां लाइफांजों जेबो सोमोन्दो गोनां आरो
औवानि बाहायनाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों बर'फोरा ओ गावसोरनि खामानि यावबा जेराव कि जाया मावनाय दांनायावनो दावगाबोनो हादों। औवानि दंफांजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों बर'फोरनि खामानि मावनाय खान्थि आरो नांगौ समाव बाहायनाय आरो रांखान्थि हालोदखौबो औवाया औवानि बेसाद बानायनानै बा बेसादफोरखौ फाननानै रां खामायनाय बिथिंफोरा रोखायै बेरखांनायखौ जोङो बर' हारिनि समाजाव जोङो नुनो मोनो आरो बर' हारिफोरा आ औवाखौ बाहायनाया जाहैबाय जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसेबां औवाखौ नांगौ जायो बेजों लोगोसे जोङो औवाखौ खाथि-खाथिसिन सोमोन्दो दं होननानै बुंनो हायो सासे मानसिया जि जेब्ला जोनोम जायो बेखौ जोनोम जानायाव बिनि उथुमाखौ हास'नो थाखाय गोदोनि समाव औवानि आ गोबौ बिगुरखौ सैनानै बिनि उथुमैखौ हास'नाय जायोमोन आरो मानसिया जेब्ला थैयो अब्ला बेखौबो औवा थसेखौनो आ हास'नानै बेयाव बे औवा थ'सेजोंनो हेबनानै बिनि सायाव थिखोनानै बाननानै लांनानै गारहैनाय जायोमोन दा बे जाहैबाय मोस नि आ बर' हारिनि ओ जोनोमनिफ्राय थैनाय सेबां लानाय सोमोन्दो गोनांखौ बुंगोनाय जाबाय आङो दा बिफां लाइफाङा बा औवाजों आरो बर' हारिहा जोबोद गोथौवयैनो सोमोन्दो दं होननानै जोङो मोनथि गाबाय बिफां बा औवानिफ्राय मोननाय बायदि मुवा बेसादफोरनिफ्राय जों बर' हारिया आबाद मावबोगासिनो दङ बा संनाय खावनाय होन बायदिसिना मुवा बेसाद फोरखौ जोङो लानानै खामानि मावनायफोराव नुनो मोनो बाहायनाय उ नुनो मोनो आइजें बानायनाय आबाद मावनाय बा माखासे ए मुवा बेसादफोरखौ थिखोनाय लांनाय बेफोरबायदियावबो बाहायनाय जायो आरो थाग्रा न' बायदियावबो जोङो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो।
दा औवाखौ जोङो आ बर' हारिफोरा आ साफ्राम सुबुङानो रांखान्थि बिथिङाव उन गोलैसोनायखाय जोङाव औवा हारि उवा हारिनि आ लाइफांखौ बा बिफांखौ जोङो बाहायनाय एखौ नुनो मोनो बर' गामि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै
उम बिसोरो औवाखौ जेब्लायबो बाहायबोदों बेबायदिनो बर'फ्रा आबाद मावनायाव नांगौ जानाय बाहायनाय बाम खामानि मावनायाव बाहायनाय न' बां लुनायाव बाहायनाय आ औवाखौ औवानि आगजु बायदिसिना बानायनायफोर
ओ आबाद मावनायावल' बाहायालासे गुबुन गुबुनावबो मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आ दानि मुगायाव आ गामिफोराव बेफोर जिरादफोरखौ बानायनानै गामि ओनसोलनिफ्राय सहरफोराव लांनानै मोजां बेसेनाव फाननायनिबो राहा दङ आरो बेबायदि मुवा बेसादफोरखौ बानायनाय बिबाङाबो जोबोद खमायलांनाय नुबाय बेनिखायनो जोङो गामिफोर गामि ओनसोलफोराव बेफोरखौ बानायनानै ए टाउन सहरफोराव फानहैनो लायोब्ला एबा फालांगि खालामनाय बादि बाहायनो हायोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हानायनि सुबिदाखौबो जोङो नुहुरनो हायो दानि मुगायाव गामिफोराव बेफोर जिरादफोरा मा खालि गामिफोरावल' बांसिन बानायनाय जायो आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफोरा गोबावनो जोरो होननानैबो जोङो बुंनो हायो आथिखालाव गोबां गोदान मुगानि बिगियानजों सोरजिजानाय बायदि आगजु जन्थ्रफोर बाहायनाय एनि गेजेरजोंबो थाब थाब खमसमनि गेजेरावनो जोङो बेफोर बादि औवानि आ मुवा बेसादफोर बा आइजें आयलाफोरखौ जों बानायनो हायो।
आरो बिनि गेजेरजों थाब थाब दिहुनथाइनि हारखौ बांहोनानै जोङो। फालांगि खालामनोबो हायो दंफांनि आगजुफोरखौ गोदान मुगानि बिगियानजों सोरजिजानाय बायदि दि। ओ बायदि बिगियाननि आगजुफोर ओंखारदोंब्लाबो दंफांनि आगजु। जु बाहायनाय बर' सुबुंफोरनिफ्राय जानगारनो हायाखै आरो बेखौ बर' हारिफोरा जेबब्लाबो गाव। गावसोरनि खामानि मावनाय दांनायाव बाहायदों बेनिखायनो जाय बर' जायखिजया सुबुंफोरानो बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनो हानायनि रोंगौथि दङ बेफोरखौ बाहायनो। जों बिसोरो
आरो गोबां आगजुफोरखौनो बानायनानै गुबुन गुबुन जायगायावबो फानहरनानै रां आरजिनो हादों। दा माखासे आगजुफोरनि नामफोरखौ आं बुंनो सानदों बे आगजुफोरानो जाहैबाय जोङो संख्राइ सानब्रै ओ बेल' नङा आरो न'आव न'आवबो खुन्थिया बानायनाय फेरा खानाय। आरो बेनि अनगायैबो ओ बेरा होनाय न'नि बेरा होनाय बेफोर गासैयावबो बाहायनाय जायो। दा जोङो संख्राइफोरखौहाय माइ जावनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो बेखौ कल
खालामनाय जायो जेरावहाय गेजेराव मा‌ माइरंखौ दोननो थाखाय जोङो हेबनानै जायो औवाजोंनो खाथि फिसा फिसा सैनानै लानानै बिनि महरा जाहैबाय दोलुर दोलुरबाबो दाब्ले दाबलां आरो बियो आरो सान्द्रियाबो बेबायदिनो बेबायदिनो सानद्रिखौबो फिथा खालामनाय जायो बेखौबो बबावबा सालिख'नाय बा जावनाय बेफोर फिसा फिसा खामानियाव बाहायनाय जायो। औवाखौ आरो हासिबबो बानायनाय जायो जेराव गोरा गोरा मुवा बेसादफोरखौ ओ सिथाबनानै थानायफोरखौ सिबनो थाखाय। बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो बेरा होनाय न'नि बेरा होनायफोरखौ जोङो गोरायै औवाजों बिरा‌‌ दुंथे थेना होनो हायो आरो बिफां लाइफांफोर गायबा गैयिनि समावबो बेराफोरखौ ओ मोसौ मोसाफोरा जानो हायिनि थाखाय बेरा दुंख'नानै जों औवाजों दुमथेनानै दोननो हायो खुन्थिया खालामनानै बेनि अनगायैबो ओ सानदांगा जाय सानदांगा खौ जोङो माइ माइ सालिनायाव बाहायो जुजाय सालिफ'नायावबो बाहायो आरो बेफोरखौ माबा ना